औ
औ औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो
दाथ' आं नोंथां आं ओरैनो दङ
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हा
अ बिदिब्ला नोंथां इन्टारनेटनि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ औ बिदिब्ला नोंथां इन्टारनेटनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
औ आं नोंथांनो होमब्ला इन्टारनेटनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों
औ
औ इन्टारनेटआथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमब्ला दा जोंनि सोलिबाय थानाय थासारियाव जोबोद गोनांथि जाना फैदों नङा होमब्ला नोंथां
औ औ औ नंगौ
आङो एसे नोंथांनो गोदोनिफ्राय लानानै माबायदि इन्टारनेट एबा गैयै जाहोनाव माबायदि सोलिबोयोमोन नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आं
औ औ
औ गोदोथ' जोंना बेबायदि इन्टारनेट गैयामोन आरो सिगांहाय बेबायदि जोङो फार्स्टआव जों मिथिनो मोननायमोनब्ला जोंहा गोदो गोदायहाय बेबायदि नकेट नकिया मबाइल एबा टेलिफन बेबायदि दं जों जों नुनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां बेयावहाय जोङो बेदिनो बेनिफ्रायसो जोङो दा आपग्रेड जानानै जे जेथु इन्टारनेटाबो टु जिनिफ्राय थ्रिजिनिफ्राय फर जिनिफ्राय फाइभ जियाव दङ दायो जोंना माने दा इन्टारनेटा जोबोद पास जाना फैबाय मानो होनोब्ला जोंनि खामानिफ्रावहाय जोबोद हेफाजाब होयो इन्टारनेट बुङोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां बाथ्रा जेरै जोंनि फरायनायफ्राव जोबोद सुबिदा खालामना होदों
थ जों रोङैफोरखौहाय जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो नायनानै जों सोलोंनो हायो जों माबा मोनसे जों कुइसन बोरैबा एनसारफोर जों मिथियाब्ला इन्टारनेटाव जों सार्च खालामनानै जों नायनो हायो
औ
आरो बेबायदिनो जों गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रावहाय जों बिदिनो अनलाइन अनलाइनावहाय खामानि जेनेबा इन्टारनेटनि जुगायै जों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
औ मानो होनोब्ला गासैबो खामानिफ्रानो इन्टारनेटजोंसो मावखानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो इन्टारनेट बानायग्रा मानसिया जोबोद बेबायदिनो रांबो खामायनो हादों बे गावनि माने रोंगौथिखौ एबा लानानै माने जोबोद गोग्गाथाव आरोना बेबायदि जोंनो थाखाय मोजां इन्टारनेट बरननानै बेबायदि जोंनो था खाय मोजां बेबायदि गुबुन जायगाफ्राव माबाफोर जादों नामा बेफोर ओ जानायखौ जोंङो मिथिनो मोनो जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों एबा मबाइल फननि गेजेरजों जों मिथिजोबनानै नायबिजिरनो हायो
औ
गोबां बिदिनो जोंनि कम्पिउटार सालायनाय एबा लेपटप सालायनायफ्रावहाय बिदिनो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोङो इन्टारनेटजों सालायनो हायो जोङो गावजों गाव बेबायदिनो भिड कल रा रायलायज्लायनो हायो
औ
बिबदिनो जोङो माने बिराद इजि जाबाय गोदोथ' बेबायदि गावजों गाव फन रायजलायनोल' हायोमोन बा बेबायदि भिडिअ' कल माबा माबि मेसेज बेफोरबायदि गैयामोन आरो ना दाथ' जोबोद सुबिदा जाना फैबाय जोंहा जेरै इन्सटाग्राम फेसबुकवबो जोंहा अनलाइनजों बिदिनो कलबो रायलायनो हायो वार्सापवबो राय‌ लायनो हायो माने गासिबावबो जो कल रायलायनो हायो आरो भिडिअ खलबो जों नायनो हायो
औ
ओरैबायदि सुबिदा जाना फैदों जों आरो बेबायदिनो जों गोजान खामानि फोरावहाय जोङो मावहैनांगौब्लाबो गोनां दंब्लाबो जोङो बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मावनो हायो जेरै जोङो गोबां जेरै फ्लाइटफोर बेफोरावथ' गोबां इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों बेफोरखौबो जोङो सालायनो हायो माने इन्टरनेट कानेक्सन थायोबासो बे बिरनायखौहाय जोङो बोरै थांदों मादों जों बेखौ हमदांजोबनो हायो
औ
आरो जों बेबायदि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां रां रुफा खामायनायखौ जों नु नो मोनदों मानो होनोब्ला बै ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारनानै गावनि कन्टेन्टफोरखौ क्रियेट खालामनानै देखायनानै बिदि रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां ओरैबायदि जोंनि थाखाय सुबिदा जानानै फैदों फारसेथिं नायोब्ला जोंहा जोबोद खहा खालामदों जोंनि देहाफ्रावहाय जेरै जोंहा बांसिन स्पिड बेनिफ्राय स्पिड जिथु इन्टारनेटआ जालांगासिनो नङा होमबा दायो फाइभ बि टावारा जोबोद इ्सपिड होननानै जों मिथिनो मोनो
औ
जेरै दाउफोरा बिनि खाथियाव थाङोब्ला बिदिनो थैनो गोनां जायो एबा रंसारि गोनां जायो औ आरो बेबायदिनो जोंनि देहाफ्रावबो माने जोङो इन्टारनेटखौ जोङो जोंनि खर'फ्राव मबाइल फनफोरखौ जोङो लानानै उन्दुयोब्ला जोंनि देहानि थाखाय एसे हार्मफुल एबा जोंनि देहाफ्रावहाय खहा जानाय जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां आरो बिनि इन्टारनेट ओंखानायनिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा बेदिनो खहा जादों एबा गोबां बिदिनो टाइम स्पेन्ड खालामदों मबाइलफोराव
औ
बा बिदिनो गेम गेलेनानै
औ
मबाइल नायनानै ओरैनो टाइमफोरखौ हगारहरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे इन्टारनेटनि सायाव मोजां गाज्रिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो गावनि रोंगौथिखौ एबा नोंनि रोंगौथिखौ आंनो
उम हागोन नोंथां इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि मुगायाव नोंथाङा होननाय बादिनो गोबां सोलायबाय गोदो जेरैबायदिमोन दा गोबां आपग्रेड जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ सै
औ बिदिनो इन्टारनेटनि थाखायसो इन्टारनेटनि थाखाय जोङो गुबुनाव थांनोब्लाबो जोङो दा नोंथाङा होननाय बायदिनो फ्लाइटफोर जुदि जों बुकिं खालामनो गोनांबाबो बेफोरनिफ्राय जों डाइरेक्टनो बानायनो हायो आरो जेनबा नोंथा औ बिदिनो सोरबा गोजानाव थायोब्ला गोजाननि खौरांखौ लालायनो हायो आरो गोदोनि दिनाव जुदि जों नायनो न'आव थाङाबा न' ओ न'आव थांनानै नुहैयाबा जों खबर लानो हायामोन दानि जुगाव जुदि जों माबा मोनसे सोरहाबा जा जाब्रबथाय जायोब्लाबो जोङो फन हरनानै डाइरेक्ट खोन्थाहरनो हायो आरो नोंथां बिदिनो इन्टारनेटा जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाबखौनो होबोदों बिदिनो एसे गारजिबो जायो आरो नोंथां एसे ओ खहाबो लाबोयो आरो इन्टारनेटा जोंनि जिउआव इन्टारनेटा जुदि जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङोब्ला जोङो गोबां इन्टारनेटनिफ्राय जोङो मोजां मोजां ओ रोङिखौ सोलोंनो हायो जोङो गोबां राव सिखायनो राव सोलोंनो हायो जोङो गुबुननि रोङै रावखौबो जोङो सोलोंनो हायो गुबुननि दाथ' गोबां ओ अनलाइन फ्राव गोबां क्लास जायो जों बेनिफ्राय गोबां क्लास बा गोबां कर्सफोरखौ जोङो नायनानै जों बेनिफ्राय माबा मोनसे एगजाम माबा मोनसे एगजाम होनो गोनां जायोब्लाबो ओ आथिखालथ' गोबां एगजाम ओंखारदों बेफोर एगजामफोरखौ होनो थाखाय बो जोङो इन्टारनेटाव नायनो गोनां जायो नायनानै जोङो ओ टिचारफोर ओ जोंथ' बांसिन गोदोनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन दानि दिनाव जुदि जों नायनो थाङोब्ला बेफोरनिफ्रायनो जोङो ओ नायनानै जोङो सोलोंनो हायो आरो नोंथां
औ सैथो नोंथां
औ बिदिनो जोङो इन्टारनेटआ जोंनि देहायाव जेबां खहाबो खालामो जों गोबाङा सु गोबां सुबुङानो जोङो मबाइलफोरखौ ओरैनो नायलाबायनानै जोङो गावनि टाइमखौ गावनि फरायनांगौफोरखौबो जोङो फराय बांसिन दानि जुगाव बांसिन फरायसाफोरासो बांसिन मबाइलखौ नायनाय जायो आरो नोंथा ओ नोंगौ फरायनायावबो ओ मबाइलखौ नांगौ जायो नाथाय ओरैनो बांसिन सुबुंफोरानो फरायनायनि गेजेरजों फराया गारा थानानै ओरैनो बांसिन रिल्स नायनायफोराव बा ओरैनो आबां जाबां भिडिअ' नायनायफोराव गावनि टाइमखौ ओ गावनि टाइमखौ बारहोहरो आरो बिदिनो दा जोंनि टाइमाव जोङो इन्टारनेटखौ जोङो ओ मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जों बेफोरनिफ्रायनो जोङो दिनै इन्टारनेटफोराव गोबां क्लास नुदों बेफोरनिफ्राय जोङो ओ माबा मोनसे सोलोंनानै जोङो बायदिसिना एगजामफोरखौ दानि जुगाव जों हैनो हायो गिदिर गिदिर एगजामफोरखौ आरो बेफोरनिफ्राय जोङो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो गोनांखौ जों सोलोंनो हादों आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जुदि जों मब मबाइलफोरखौ बांसिन नायबाय थायोब्ला मेगनफोराबो गारजि जायो ओ जोंनि खोमाफोराबो गारजि जानो हागौ जोंनि देहानि थाखाय ओ जोंनि ब्रेनफ्राबो एसे गारजि जालांनो हागौ आरो नोंथां गोबांनि गेजेरावनो बेफोर बायदि जादों होननानै आं खोनादों आरो नोंथां
औ औ
औ बिदिनो इन्टारनेटथ' जोंनि जिउआव गोबां बाहायजानाय नोंथाङा होननाय बायदिनो जेरै जोङो माबा मोनसे दानि जुगाव जों माबा मोनसे कलेजफोरावबाबो एडमिसन लानो थाखायबो जोङो दानि दिनाव जोङो इन्टारनेटआवसो ओ फार्स्टआव रेजिस्टार खालामग्रोना लानो गोनां जायो आरो नोंथां बेनि उनावसो जोङो कलेजफोराव थांनानै बिनि उनावसो जोङो ओ बे फर्मखौ होनो गोनां जायो दानि जुगाव जों आथिखालाव बिदिखौनो बांसिन नुदों आरो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ बानायनो थांनानै जोंनि जोंनि बेफोरावथ' बांसिन जोङो कम्पिउटार दखानफोरावसो बांसिन बानायहैनाय जायो नालाय बेफोरनिफ्रायबो कम्पिउटार दखानिफ्रा ओ गोबां रां आरजिनो हायो जुदि सासे स्टुडेन्ट मोनसे जेर'क्स खालामनायावनो जुदि बिसोरो ओ थाइबा गाहाम थाइथाम गाहाम जुदि मोनोबा बेफोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हादों आरो हायो आरो
औ औ
औ औ बिदिनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबां ओ जोबां हेल्पबो खालामदों आरो गोबां खहाबो लाबोदों आरो नोंथां बिदिनो नोंथांजों नोंथांनि ओ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै इन्टारनेटनि बागै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नों थां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ
बो नोंथांजों रायलायनानै एबा नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ खोन्थानो थाखाय गोजोननाय थाबाय आंबो नों थांफ्राय सोलोंनायखौ मोनबाय औ
औ औ औ औ गोजोन्थों नोंथां
औ